हेलौ हेल' नोंथां
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दङ नै ओरैनो बेलासिनि ओ जिरायना दङ। फांसायायाव नोंथाङालाय मा खा खालामगासिनो?
आंबो ओरैनोन दङ। ओरैनो बेलासिनि जिरायनानै दं
औ
मा ओंख्रि जायो
औ दा ओंख्रिया जोंना माबा ओ आलुजों नाजोंमोन आरो ओमफाय सबाय बिमाइ दे नोंथां
अ जोंहानाबो ओम लेस्रा भाजा, इनिफ्राय दालि ओंख्रि
औ औ
होमबा दिनै आं नोंथांजों ओम फिथाइ-सामथाइनि बागै सावरायनो मोननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो अ ओमफाय मा
दा नोंथां नोंथ नोंथाङा दा फिथाइ-सामथाइनि सायाव सावरायनो नाय
औ नागिरदों।
आं एसे फोरमायना होनसै नोंथां।
औ जागोन।
औ दा फिथाइ-सामथायाइ होनोब्ला जोंनिया ओ जों फिथाइ-सामथाइ खौ जुदि सो जोंनिया अबबा अबबा फिथाइया जोंनि थाखाय ओ गोबां मदद होयो नङा होमबा नोंथां? दा
औ औ
खायसे फिथाइया जोंनो जोंनि थै खमनि थाखाय थै एबा थै बाराय होनायाव जोंनि थाखाय मदद होयो खायसे फिथाइया आरो खायसे फिथाइखौ जानानै जोंनिया ओ देहाफोरा मोजां थायो। बेयो
औ।
मानसिया जेनेबा मानसिनि देहाया गाज्रिबो जायो नङा होमबा नोंथां आरो दा जोंनिया मोनबाय दानि बो थोराव जुदि फिथाइ-साम नाथाय मोननाय होनोब्ला जोंनिया थाइजौ खान्थाल लिसु। आरो लिथुखु सुमफ्रेम बेफोर। मोननाय जायो। आरो गुबुन। मानि बेलेग बोथोराव बेलेगखौ मोननाय जायो आरो दानि बोथोराव बे। बे खौल' मोननाय जायो आरो। आरो बिनि अनगा गुबुनबो। मोनो जानो हागौ आं गोसोआव फैयासै दा दा नोंथाङा दानि बोथोर बोथोराव मोननाय जिथु आं खोन्थादों बिनि अनगा बेलेगखौ फैनाय गोसोआव फैदों नामा नोंथां। नाव।
आंनावथ' बिदि फैस्लाबासै।
औ औ।
नोंथाङा मा फिथायखौ। जानानै मोजां।
ओ आंनियाथ' दा थाइजौ जानानै मोजां मोनो आरो दा आरो थाइ दा थाइजौखौ आङो गोथ औ औ थाइजौखौ दा आङो गोथाङै जाबाबो गोथाव मोनो आरो एसे गोमोनहांआव जाबाबो गोथाव मोनो आरो नैबे गोमोनहांथार बिदि गोमोनथार जानायखौल' आं एसे जानो बानाय मोजां जानो बानाय मोनो आरो।
औ औ।
थाङालाय मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो।
आंबो थाइजौखौनो गोथाव मोनो नोंथां। थाइजौ आरो लेसु। जानानै गोथाव मोनो आरो।
औ औ।
दा
नोंथाङा ओ खान्थाल फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना?
आङो खान्थालखौ मोनो। उम गोमोनद्रायखौ बारा गो एसेबां गोथाव मोना आरो एसे गोथांखौ मोजां मोनो दा नो
औ औ
नोंथांमोननि न'आवहाय दा मा मा फिथाइफोरा दङ माने?
दा जोंनियावथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव थाइजौ फिथाइया दङ ओमफाय खान थालाबो दङ ओमफाय सुमफ्रेमा दं आरो बिसोर मोनथामा दङ आरो दानि बोथोराव जोंनिया गोसोआव फैदोंदि ओ बेल मोनो आरो नासपाति मोनो आरो बे दङ आरो जोंनाहानि न'आव।
अ अ
दा नोंसिनि न'आवलाय नोंथांमोननि न'आव माने ओ मा मा फिथाइखौ मा मा फिथाइया दङ?
जोंनावबो बे समफा समफ्रामानो आरो थाइजौआ जोंनि दा गोबां दं जोंहा न'आव
औ औ
लिसु गैया जोंनिखिजा उम जोंहा बेल दङ आरो दा ओमफ्राय जेबोआनो गैला ओमफाय
औ दा नोंथाङा ओ लिस दा लिसु बुंदोंना ओ लिसु खौ गैया होनदों नोंथाङा लिसुखौ जानानै माबायदि मोनो?
आङो गोथाव मोनो जानाय जायोबा जोङो बाजाराव लाय नानै बायनानै
औ औ दा नोंथाङा ओ फिथाइ सामथाइनि बागै जेनेबा फिथाइ सामथायाइया जोंनो मायाव मदद होयो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ बेखौ बारा फोरमायनो हाला
औ औ औ औ दा नोंथांनो खोन सिगाङाव आङो बुंखाबाय फिथाइ सामथायाइया जोंनो गोबाङानो ओ गोबां माखासे फिथाइ जोंनो गोबां मदद खालामो आरो माखासे फिथाइआ जोंनो जुदि नांनायनि जुदि नोंथाङा जो माने नांनायनि जुदि बारा जायोबा ओ नोंना देहाया ओ लोरबां जायो दुरबल जायो आरो लोमजानोबो हागौ
औ औ
थोराथ' जेनेबा थाइजौ, खान्थाल, लिसुनि बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बे फिथाइखौ जेनेबा थाइजौ एबा खान्थाल लिसु ओ जिखुनु फिथाइखौ नों जुदि जायोब्ला आर रो नांनायनि जुदि भारा जायो ब्ला ओ जेनेबा देहाखौ नों दुर बल मोनगोन लोरबां मोनगोन लोम जानोबो हागौ आरो। ओ जेनेबा देहायाथ' जेनेबा नोङो बेफोरखौ जुदि जाबाय ओ बेफोरखौ जाबाय थानोबो हाया नङा होमबा? ओ आरो थाइजौखौथ' एस से गोथां टाइमाव ओ बारा टाइम जायियाव जाय जायोबाथ' खायसे बुङो आमाय मोनो होनो। जोंनियाव
औ औ
उम दा नोंथांनि बायदिब्लालाय ओ माबा बे थाइजौखौ नोंसिनिथिं बे गोथांब्रोमाव जायोबा नोंसिनिथिं मा होनो जोंनियावथ' ओ जानो होनो नागिरा आरो आमाइ मोनो बिदि होननानै।
औ जोंनिखिजाबो बिदिनो बै थाइजौआ गोरलै जाबोलाथाय मानस आस माबा सुखिनानै जायोना बेख खौ बुङो आरोना गेदेरफोरा ओ थाइजौ बलिखौ जानाङा उदैया हामा जायो होननानै।
औ औ
मोनबाथाय जानो होयो आरो। बेफोरबायदि नोंथां आंनि बायदिबा दानि बायदि दा जुगाव उम दानि बोथोराव आनारसबो मोनो खोमा ना रैमालि?
ओ बावनानैसो दंमोन बेखौ
औ औ नोंथाङा रैमालि माबायदि मोनो जानो?
ओ जानोलाय गोथाव मोनो खिन्थु एथ'बांबो गोथाव मोना आरो बिनि जिथु ओ गो-एसे सायाव बे एसे गोथौ गोथौ हाखर हाखर दंना बे रैमालिया।
औ औ।
बिनि थाखाय एसे जानो बानाय मो नो आरो। एसे बोखानो जानो हायो। ओमफ्राय खिन्थु आङो ओरैमालिखौ एथ'बांबो जानो गोथाव मोना आरो मोनजाबा जागोन बिदियाव थायो आरो। ओरैनोथ' जानो बिदि गो थावथार मोनगोन बिदि लुगैया आरो रैमालिखौ।
औ औ।
दा नोंथाङालाय माबायदि मोनो?
आङो रैमालिखौ गोथावानो मोनो। रैमालियाबो खायसेया गोदै आरो खायसेया एसे दैब्रां थायो नालाय। गोदैखौ खिन्थु रैमालिखौबो बारा जाबोला मानसिफोरा गोबां खहा जायो होनना बुङो। गोबां जोङो बेमार आजार जायोबा रैमालिखौ जानला मानला समाव जानो हाया होननानै बुङो आरोना। सम लानानै गोथाव मोनो जाहैबाय रैमालि
उम उम।
नोंथाङा समफ्रामफोरखौलाय माबायदि मोनो?
सुमफ्रेमफोराथ' ओरैनो जानोलाय गोथाव मोनो बारा गोथांथाराव जानो मोजां मोना गोथांथाराव जायोबा एसे मानसिफ्रा बुङो उदै सायो होननानै बुंनाय जायो आरो। एसे बारा गोमोनथारबो जानाङा ओमफ्राय आरो गोथांथारबो जानाङा आरो एसे मोनफ्रां हाम'आव जानांगौ बिदिबा जानो मोजां मोनो आरो। बारा जायोबा होनो बेखौबो उदै सायो होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ उम दाथ' जोङो समफा-समफ्रामखौबो उम बिदिनो नों खोन्थानाय बायदियानो जोंनि थिजा ओ नोंथाङा जोंथ' दाहोयो दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनो बेखौ रायज्लायबाय नङा होमब्ला?
औ औ।
दैजां बोथोराव नोंथाङा मा मा फिथाइखौ मोननो थाङो बेनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
ओ दाथ' नोंथां आंबो मिथिया बोथोरनि हिसाबाव माबा फिथाइया मोनो। ओ एसे आं दामानि दा जिथु दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ औ।
ओ बे दा बे टाइमाव माने दा टाइमाव जे मोनदों आङो मोनजादों बेखौ दा गोसोआव दं नालाय बेखौ आं नोंथांनो खोन्थादों आरो। दा नोंथाङा मि मिथिगौ नामा एसे?
ओम आंबो एसे बाव बावबायानो होनजागोन। आंबो गोसोआव गैला बिद
औ औ
दाम नोंथाङा थाइजौ फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो होनदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ मोनो।
दा नोंथाङा थाइजौ फिथाइखौ गोमोनाव ना गोथांङाव मोजां मोनो जानो?
आङो गोमोनावनो मोजां मोनो।
औ औ। दा नोंथाङा आजि खालिथ' माने ओ गोबाङानो गोबांखौनो जानाय नुनो मोनो गोथाङाव ओ जेनेबा ज' ज' ओ एबा न'खरनि मानसि एबा न' गामि खाथिनि मानसि आरो लोगोफोरजों ज' जानाय खो नुनो मोनो रुखिनानै जानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बेबायदि जानो मोजां मोनो ना मोना?
ओम जोङो बेफोरखौ जोंनाबो न'आवहाय गोबां दं नालाय जोङो गोबां जाजायो ओ लोगोफोरजोंबो जाजायो जा न'आवबो जाजायो। जों जाबायानो थायो मथ'थे थाइजौ
औ औ
गोथावानो मोनो।
औ औ दा नोंथां समाबो जा बाय नङा होमबा नोंथां रायलाय रायलायै।
औ औ।
थिनायखौ मिन मिनथियैखौ नोंथाङा आंनिफ्राय मिनथिबाय। आंबो मिनथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिनथिबाय। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे आंबो गोजोननाय थाबाय दे होमब्ला जों थाबाय उम।